औ औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
हेलौ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ खोनाबाय नोंथां। खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ। नोंथाङा।
दे बुंलाय।
आङो दा जिरायनानै दंथयो। नोंथाङालाय मा? खालामगासिनो दं।
आंबो जिरायनानै दङ दे नोंथां।
ओ।
आं। नोंथांनो कल खालामनाय। गुबै जानो जाहैबाय नोंथां। आं यारिनि सायाव एसे सावस्रिनि सायाव एसे बेनि सोमोन्दै
औ। दे रायज्लायनो हागोन नोंथां। औ। सावरायजागोन दे।
दे रायज्लायनो हागोन नोंथां दे नोंथाङासे। एसे मोजां जायगायाव थासोम नेटआ एसे प्रब्लेम होदों। दे खोनाबाय दे औ खोनाबाय दे बुं नोंथां।
ना औ नोंथाङा जे जोङो मा मा रोखोमनि एबा मैगं थाइगंखौ लायोब्ला जोंनि देहायाव मुलाम्फा जायो एबा जोंनि देहाया मोजां जायो। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। अब्ला आं फोरमायलांदोनि नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थालाय आं खोनानायाव एसे उसुबिदा जादों आंबो फोरमायलांनि नोंथां खोनासंलां
औ दे खोनाबाय दे नों।
जोंनि। औ जोंनि सावस्रिनि होनोब्लाथ जोंनि मोनसे देहायारि धोन नङा होमब्ला सावसि द्रिया गाहामाय थायोब्लासो। देहाया मोजाङै थायोब्लासो जों माने गोग्गो सासे सुबुंनि जोङो सा गुबै महर मुस्रिखौ जों मोननो हायो।
औ नोंथां।
औ जोङो सावस्रिनि थाखाय जोङो मोजाङै सा- देहाखौ मोजां थिगै लाखिनोब्ला जों मा खासे फिथाइ सामथाइनि गोनांथि दं आरो माखासे मैगं थाइगंनि गोनांथि दं। उम।
औ
जोङो फिथाइ सामथाय फोरनि हो ओ बेलायाव होनोब्लाथाय ओ जोङो जों बुंनो हायो जेरैहाय आफेल फिथाइ नोङा होमबा एपल एपोल फिथाइया जाहैबाय बेयो मा होनदो जोंनि देहानि जोबोर मुलाम्फा गोनां फिथाइ।
औ
जेरैहाय एपोलाव ए भिटामिन थानाय जायो। जेरै ए भिटामिना जोंनि मानि थाखाय जोंनि मैग मेगननि थाखाय जेरै जोङो नुसारनो मोनो नुनो मोननाय बेखो जोंनियाव गोबां मुलाम्फा होयो मेगन नुनायाव आफेल फिथाइया मुलाम्फा होयो। आरो बेनि उनावबो माखासे फिथाइ सामथायइफोर दं जेरै थालिर दं जेरै नालेंखल दं। जेरैहाय आंगुर उम। नोङा होमबा नोंथां आरो माखासे बायदि बायदि दालिम दं बेफोरबो माइ माखासे जोंनि देहा सावस्रिफोरनि थाखाय बेफोरबो जोंनियाव खामानि औ
ओ ओरैनो नोंथां औ ओ मोनसे सोंलु सोंथि जाखांफैदों माने नोंथां आंनाव ओरैनो माने दालिम फिथाइखौ दालिम फिथाइया बांसिनै जोंनि थाखाय मायाव माने गोनांथिसिन आरो
जों जोंनि थाखाय जोंनि सावस्रि जोंनि जेरै जोंनाव थै थै खमब्लाथाय जोङो जेरैहाय बेहाय जोङो दालिमनि जोङो फिथाइखौ जानो नांगौ
औ
आरो जों माखासे दालिम फिथाइफोरखौ जों साटनिबो बानायनानै जानो हायो
औ
दालिमखौ जेरै रोसि दालिमखौ दालिमनि जेरैहाय रोसिखौ दिहुननानै जेरै सातनि थायोना बै साबाफोरफोरखौ जों गुन्दै खालामनाबो बेखौबो जों आलदा रोखोमै जोङो जानो हायो बेफोर बेबायदि माखासे सुबिदा दं औ नंगौ नोंथां
ओ
आरो जोंनि जोंनो नारें खमला होनोब्ला लेमन बेहाय जोङो जोङो लेमनाव जों नारें खमलायाव जोङो सि भिटामिन जों मोननाय जायो बेबो जोंनि थाखाय मेगननि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां
औ थारैनो नोंथां
जिरै लेमन लेमन जोंङ नारें ले होनोब्ला बेबो जोंनि थाखाय जोंनि बेहाय साइत्रिक एसिट मोननाय जायो
औ
बेहायबो जोंनि देहायारिनि थाखाय जों मुलाम्फा होयो
ओ
आरो माखासे मैगं थाइगं दं
औ
माखासे मैगंनि बिलाइफोरनिफ्रायबो जोङो बेहाय मैगं बिलाइफोरनिफ्रायबो जों आइरन जों मोननो हायो जों मा-माखासे मेडिसिन फोर बाहायालासिनो जोङो बैफोरबायदि मैगंनि बिलाइफोर खौ जायोब्ला जों देहायाव गोबां मुलाम्फा मोननो हायो
औ ओै नोंथां औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंनि ओनसोलफोराव मोनो जोंनि ओनसोलफोराव मोनो नोंथां जेरैहाय जोंनियाव खिफि बेन्दों होनोना?
औ थथां
औ नोंथांमोननियाव मा होनो?
जोंनियावबो खिफि बेन्दोंखौनो बुङो नोंथां।
औ बै खिफै बेनदोंयाबो जोंनि उदैनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां जोङो जेरैहाय खिसावनाय जायोब्ला बेहाय जोङो बै बेन्दों जोङो एवनानै जायोब्ला जोंनि देहानि मुलाम्फाया होयो आरो दंबावो आरो मानिमुनि होननाय बै मानिमुनिया जाहैबाय जोंनि उदैखौ साफा खालामो उदै थानाय बायदिफोराव जोङो जायो उदै औ उदै लोरिनायफोराव जोङो आरो जों बेखौ गोथाङैबो जा देनानैबो रोसिख खौबो लोंजायो आरो बेनि साबाखौबो जोङो जानो हायो साटनि बानायना आरो माखासे मैगं फोर दं जोंनि देहायारि दोहोन खालामनो थाखाय नोंथां आं नोंथां नियाव दा मोनसे सोंथि सोंनो लुगैदो जोंनि देहायारि दोहोना मायबाफोर खहा जानाय औ खोनादों नोंथां। जोंनि देहायारि दोहोनफोराव
औ
माबाफोर खहा जानाय मैगंफोर नोंथाङा नुनो मोनदोंना?
ओरैनोथ नोंथां मै गंनि खोथा बुंङोब्ला जोंङो माखासे मुंफोर माने जों जुदिहाय नआवनो मावनानै जेनेबा आबादखौ न'आवनो मावनानै जायोबा जोंङो बे रोखोमनि मैगंखौनो जोंङो भिटामिन मोनो जुदिहाय जोंङो एसे औ रां खायसेहाय बेफार फालांगिनि थाखाय दाथ नै गोबां रोखोमनि मेडिसिन बाहायनाय नुनो मोनसै ना? बिदिनो ओ जाहाथे बैफोरबायदि जे जेरै बान्दाखबि, फुलकबि बेफोरबायदिनो गोबां रोखो नि मैगं फोर दंङो बेफोरखौनो माने जायफोर फालांगि खालामग्रा बेफोरो थाबैनो देरथों बा थाबैनो ओ गेदेर जानानै जों फाननो मोनथों बे बायदिहाय बिसोरो उम माने मा गोबां रोखोमनि मेडिसिन होयो बेफोरबाय खौनो जोंङो जायोब्ला आ जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार सोमजिनो नागिरो आरो ना बेखायनो जोंङो हायोब्ला औ बेखायन हा जि आनो जा गासैबो खौ मैगं खौनो एसे एसे लाबो ज जोंङो न'आवनो मोननानै जाया जोंनि थाखाय मोजां आरो नै देहानि थाखाय गोबां सहाय मोनो
नंगौ नोंथां।
आरो माखसे खहा खालामनाबावो जेरै हाय बा हाथथाय बाजाराव थांब्ला जोंङो बायदि रोखोमनि थावजों एवनाय ओ बिदिनो जाग्रा मुवाफोर जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जेरै बेबायदिनो फिसा बिला गलाब फोरावबो मोनो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बेफोरखौ जायो ब्लाबो जों माख माखासे माने माखासे सोरबा बायदिनि गलाफोरा दिनैहाय जोङो बे थावआव एवबाय एवनानै जुदि जोङो बे थावनो जोबाब्ला बिनि नेक्स्ट दिना बा आरोबाव नेक्स्ट दिना जों बेखौनो आरोबाव बाहायनाय जायोना नोंथां
औ नोंखौ बाहायो नोंथां
औ बेजोंनो माखासे आरोबाव बिसोरो गोबां रोखोम खोमनि आइटेमसफोर बानायबावो ओम बेबायदियावनो जानोसै जोङो जानानै जोङो माखासे जिउसाफोरफोरखौ जोंनि मा होनो सावस्रियाव सोनानै लानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ माखासे जोंनि माने देहायारि जेनेबा बे सावस्रिया लासै लासैनो गाज्रि जानायनि थासारियाव फैयो आरो नोंथां बेखौनो जोङो हानायमानि जोङो माखासे गोबां रोखोम रोखमनि दा जेरै नोंथाङा फोरमायदो ओ नफोरावनो मोननाय माखासे रोखोमनि मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौनो जानो नांगौबा नांगौ आरो नोंथाङा आंनि
नंगौ-नंगौ-नोंथां-नोंथां
मा मा सानोसै
औ नंगौ नोंथां होनायाथ जोबोर ओरैनो गोनांथार नंथारगौ माने नंगौ आरो नंगौ नोंथांनि होननाय बेबायदि नोंथां अब्ला दिनैनि समाबो जाबाय अब्ला जोंनि दिनै टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथां
ओ गोजोन्थों नोंथां
दे गोजोन्थों